हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
खबरफोरा माबायसा नोंथां
औ आंनिया खबरफोराथ' जोबोद मोजां नोंथां नोंथांनालाय माबायदि खबरफोरा
आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो नोंथां नोंथांनियाव सम दङब्ला एसे कुइसन सोंनायदोमोन आं नोंथां
औ सोंजागोन दे नोंथां
ओ नोंथाङा औ नोंथाङा दा जोंनि ओ जानाय लोंनाय जेरै बर'निनो ओ अनला खारै नाफाम आरो नारजि बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां दा आं नोंथांनो अनला खारैनि बागै एसे फोरमायना होनोसै अनला ओंख्रिया जाहैबाय जोंनि बर'निनो मोनसे जानाय खाजा बा जानाय ओंख्रि आर ना औ बै अनला ओंख्रिखौ जोङो माबायदि बेहाय सङोबा अनला ओंख्रि संनानै खान्थिया माबायदि बेखौ बुंनो थाङोब्ला जों गुबैयैनो जोंनो जा अन गुन्दै अन गुन्दैनि गोनांथि जागोन आरो बै अन गुन्दैखौ जोङो माबायदिहाय मोननो हायो बा जोङो अन गुन्दैखौ जों माबायदिहाय मोनो।
औ औ।
होनना बुङोब्ला जोङो बैखौ माइरंनिफ्राय मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ थिग बेबायदियैनो जेब्लानाखि माइरंखौ जोङो अन गुन्दै देनो थाङोबा बेनि देनायनि आगोलनो जोङो माइरंखौ जोङो थाम घन्टा बा ब्रै घन्टासिमावलागै दसे सोमना दोननांगोन आर ना दैयावहाय।
औ नंगौ नोंथां दैयाव।
औ। सोमखांनायनि उनावहाय ओ बेखौ माने मोजाङै बोखांनानै बा मोजाङै ओ सोमखांनायनि उनाव जों माने दिंखि बा जों जिथुनाखि मिक्चार मेचिनावथ' देनाय जाया उम देनो हायो जेनेबा खमबा बांद्राय बा माने दिंखियाव थांनाय जायो आरोना। जुदि जोंहा माने खम सुबुंनि संनो गोनांबा जानाय खाजा।
औ औ।
खम सुबुंनि संनोब्ला माने ओ दो मिक्सार मेसिन फोरावहाय थिखालावथ' जोंनिया जाहा मेसिनारि जुग नालाय बै मिक्सार मेसिनाव देनाय जायो आरोना नोंथां औ। थिग बेबायदिखायनो जेब्लानोखि जोङो मिक्सार मिसिनाव देगोन देखो देबोला माने ए जोंहा देखांनायनि उनावहाय बै उन गुन्दैआ थियारि जाबाय आरो।
औ औ।
औ थाख्रि जेब्लानोखि अन गुन्दैया थाग थियारि जागोन थाग थियारि जाबोला माने जों बेखौ संनो थाखाय लाहा बारा खालामनो हासिगोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ जेब्लानोखि जोङो बेखौ संनो थाखाय लाहार फाहार खालामगोन ओ होमब्लाना माने जोंनिया बै जिथुनिखि ओ अन गुन्दै सोमना दोननाय दङो बै अन गुन्दै सोमना दोननायखौ माने जोङो ओ माने देना लाबोनाय बै देना लाबोनायखौ जोङो गिबियावनो ओ मोनसे आगजु द थुमनानै गिबियावनो जोङो सारायखौ अराव जानग्रोनांगोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ थिग बेबादिनो जों जेब्लानिख सारायखौ अराव जानगोन जानखांनायनि उनावहाय बै सारायाव जों माने अनला ओंख्रि खौ जोङो ओ ओरैनो हारसिं अनला ओंख्रि संनाय जाया बांसिनै जोङो जेनेबा अमा बेदर दाउ बेदर बेदरफोरजोंबो संनो हायो आरो जों जानाखि मुलागुथि होनना बुङो। मुलाखौ जोङो हानानै फोराननाय मोनथिखागौना नोंथाङाबो?
औ मिन्थिगौ नोंथां।
औ बै मुला फोराननायखौ जोङो होनो हायो बेनि थाखायनो जों गिबियावनो ओ जानेखि ओ दै एसे होनानै
औ औ।
बा जोङो बेदर होयोब्ला जों बेदरखौ गिबियावनो एवफ्रामग्रोना लाग्रोनांगोन। दा बेदरखौ एरफ्रामखांनायनि उनावहाय जों बेवहाय दै इसे होगोन।
औ औ।
दै होखांनायनि उन नावहाय जोङो ओ जेब्लानाखि एसे गोबाव जागोन दसे सम खोबना दोनोन आरोना जाहाथे बे दरा मोजाङै रुयो आरोना औ रुइख खांनायनि उनावहाय जों बेवहाय अन गुन्दैखौ जोङो एसे एसे होबाय थागोन आरो ना जाहाथे बांद्राय होबाबो जिथुनाखि गथा गथा जाना थायो बै गथा गथा जानाया जाहाथे गथा गथा जाया आरो ना माबायावहाय ओम ओंख्रियावहाय औ मो जाङै माने मिहि जालांनानै एसे ओ माबा जागोन। ओ आथा आथाहैनो जागोन आरो ना नाथाय गथा जाद्राया औ। बेनि थाखायनो जोङो माने एसे एसे होबाय थानां गोन बेनि उनावहाय बेखौ मोजाङै दांनांगोन आरोना जेनेबा मावना होनांगोन ओ गारबाफोरजोंहाय हायनांगोन
बेनि उनावहाय जेब्लानाखि जोङो बेखौ अन गुन्दैखौ होगोन जों बेवहाय संख्र्रि बानलु बायदिसिना ओ मस्ला मस्लिफोरखौ जों होनाय जागोन जाहाथे ओ संख्रिफोरखौ माने गावनि ओ गोसो मथे आरो नोङो बेसेबां सोरबा सोरबायाथ' संख्रि खम जायो बा सोरबाया सुख्रि बुरजा जायो आरो ना नोंथां।
औौ नंगौ नोंथा।
औ थिग बेबायदिहायनो जोङो बेखौ संनाय जायो आरो जेब्लानिखि ओ संख्रिहुनानै जों बेखौ खोबना दोन्नांगोन आरो ना दसे समाव लागै। आरो खोब ओ बा मिनिटसो खोबना दोनखांनायनि उनाव बेवहाय जोङो मोजाङै नायनांगोन साखि नायनोसै दा बेदरफोरा मोनदोंना मोना बा मोजाङै जादों ना जाया बेनि उनाव सा माने खारै होग्रोनांगोन सरि साखिनायनि आगोलनो जों खारदै होग्रोनांगोन सरि साखिनायनि आगोलनो जों खारदै होनांगोन।
औ नोंथां।
थ' जों अनला खारै होनदों खारैथ' होखानांगोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ बेनिखायनो जोङो खारै होग्रोगोन खारै होखांनायनि उनावहाय ओ बे खौ मोजाङै जोङो दसे खोबना होनानै ओ मोजाङै खारिया जेन गासैयावबो मिलायलांजोब जोबो बा गलाय मोनदेर मोनजोबो आरो ना औ जेब्लानाखि बेखौ ग्लब खोबना दोनगोन खोबनायनि उनावहाय ग्लब ग्लब गोदौब्लानो माने मोजाङै ओ जेब्लानाखि जों जानानै साखिनानै संख्रि फोनांबा माने जोंनिया जाबाय आरो मोनबाय बेखौ जों दा जानो हानाय जाबाय आरो ना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ थिग बेबायदियैनो संनाय जायो दा नोंथाङाबो बर'नि मोननैसो खाजाखौ माबायदिहाय बानायनाय जायो बेनि बागै फोरमायदो जेरैहाय दङ नो साम' ओंख्रि बेबायदिहाय बेबायदिखौ जोङो माबायदिहाय संनाय खान्थिफोरखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां दा जोंनिया साम' ओंख्रिखौथ' बयबो जानो गोथाव मोनो आरो साम'आथ' जोंनिया न' मेगन जायफोरा मेगन नुवा बेनि थाखाय मोजां होननानैबो मिथिनाय जायो नङा होमब्ला।
औ।
ओ गुबुन हारिफोराथ' बे खौ ओ मुगैनानै जायामोन नाथाय जोंनि बर'फोरा बेखौ गोदोनिफ्रायनो जाबोदों ‌। दा जोंनि बर' हिन्जावफोरा गोबां दैमा हाखरफोरावनो बा दुब्लि फोथारफोरावनो ना हमनो थाङो आरो ना नोंथां।
औ।
बेवहाय जेब्ला ओ बिसोरो साम' बायदिफोरखौ गोबां हाखरफोराव थायो नालाय बेखौ ओ हमना लाबोनानै बा बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै न'आव बेखौ दैयाव सोमना दोनो आरो दसे ना जाहाथे बेयाव थानाय ओ ओ हाफोरा मैलाफोरा गनानै खारो बिनि थाखाय दैयाव सोमना दोननाय जायो बेनि उनाव बेखौ ओ जिखा ओ साइना जायो आरोना थांगोन लानानै बा बिनि ओ साम'नि खिथौहाय दानस'नाय जायो ओमफ्राय साम'नि नै खरजाहाय एसे माने थाकनि रखोम थायो आरो ना बेखौ सेखाजों बा सामस बायदि गनफोर लानानै एरख'नाय जायो आरोना साम'आथ' गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओम लेंग्रि साम' ओमफ्राय साम' खला आरो गोबां रोखोमनि साम' दोङो फ्राय न नोंथां बेफोरखौ ओ बायदिसिना मैगं संनानै जायो आर' ना खारै मैगं खायसे खायसे बेखौ खुमब्राजों जायो खायसेया सबायजों जायो आरोना खायसे खाय औ बेनिफ्राय बेखौ ओ जेब्ला सायखांनानै साम'खौ जेब्ला सायखांनानै बेखौ साराय गुदुङाव खायसे खायसे रुनानै बो लायो आरोना खायसे खायसेया बे खौ साम'खौ मा खामो बे साम'नि खख्लानि सिङाव थानाय मोदोमखौसो जायो नालाय जोङो बे मोदोमखौ एर ओ खायसे खायसेया बख'नानै लाखायो आरोना नोंथां बख'नानै नाथाय गोबां नाथाय गोबाङानो डाइरेक्ट सख्लाजोंनो संफाखायो आरो ना
औ माने बेयो बे सखारि संखांनाय जिथुनाखि सामु बे माने जानो माने इनि इन्टारेस्ट बा इनि मजायानो बेलेग आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां बेखौ साराय गुदुङाव गिबियावनो सामुखौ एवफ्रामग्रोना लायो आरो ना
औ
हुख्रां दोना लानानै बेखौ गुदुं खालामग्रोना लानानै खांना दोनथ'यो बेनि उनावहाय बेखौ ओ ओ जे जि जि मैगंदो संगोन जेरै खुमब ब्राजनो जा बा साम' गोजाबो सङो खायसे खायसेया बा सबायफोरदोनो जा बेखौ बेनिफ्राय ओ मैगंखौ संखांनानै उनाव बा सबायफोरखौ ओ संखांना ओ गेबखांनायनि उनाव बेनि उनाव माबाखौ होयो आरो ना साम'खौ
औ
बेनिफ्राय साम'खौ साम' जानायनिबो नेम दोङो साम'खौ माने गोबां सुबुङानो बेलेग हारिफोरा जानो रोङा आरोना नोंथां
औ
दा ट्राइबेल सुबुंफोरासो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जाबाय थानायखाय बेखौ बेयाव एक्स बार्ट नाथाय गुबुनफोरा बेखौ जानो रोङा आरो खायसे खायसे मुगैना जायामोन आरो ना
औ
दा आथिखालावसो बेनि मुलाम्फा बा बेखौ जाब्ला मायाव मुलाम फा जायो जेरै मेगन नुयिफोरा मेगन ओ हामाजफोरा बेखौ जाब्ला एसे मेगननि पावारा बारायो होननानै मिथिनायखाय खायसो जाग्रा जाबाय आरो ना आथिखालाव गुबुन हारिफोराबो
औ
औ बेनिफ्राय बेखौ जानायनि थाखाय खुगायाव साम'नि खर' जाहाय ओरै सोबख'नो गोनां जायो आरो होमबानिया गबोैयो बै साम'नि खख्ला सिङाव थानाय बेदरा
औ नोंगौ
मोदोमा बेखौसो जानाय जायो खायसे खायसेया रोङा आरो ना उन्दै गथ'फोराबो बेखौ जानो रोङा मारैसोबो जायो माबारै जायो इखो बुङो बे खायसे खायसे बिदि सोबख'नो रोङाब्ला माने हटेलफोराव खायसे खायसे गुबुनफोरा जानो रोङा नालाय बिदिनो जेरै गुवाहाटिफोराव थानाय जेरै बाजै हटेल बेफोरबायदियाव माने एसे यै गन रखम होनाय जायो आरोना बेदों एरख'नानै जानो थाखाय जायफोरा खुगाजों ओरै सोबख'नानै जानो रोङा।
औ
नाथाय साम'खौ खुगाजों सोब ख'नानै जानायखौसो साबसिन होनो होनो नङो आरो ना गोबाङानो साब सिन बेसो बे सामु जानायनि मुजाया बेजोंसो मोनो इदि सोबख'नानै जानायदोंसो ना नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिदिनो गोदोनिफ्रायनो जाबाय नालाय आरो साम'आ सबनिबो फेभरेट।
औ नंगौ नाथाय खाय खायफा खायफाया बेखौ जानो मुगैयो आरो ना गुबुन हारिनिया नाथाय बर' हारिफोरनि थाखाय
औ खायसे खायसे बेखौ ओइ जाया बेफोरखौ माने गुबुन हारिफोरा गोबाङानो जानो नागिरा आरोना जोंनि बर'फोराथ' जाखायोआनो गुबुन हारिफोराव
नाथाय बेख खौ माने गुबुन हारिनिफ्राबो जाय जाफेरदो माने बेखौ जाबाय थानो लुगैयो नों
औ औ खायसे खायसे दानियाथ' बिसोरो बिसोरसो बांसिन जाग्रा जाबाय। न जेराव थाङो बेयावनो सिगां बेसो सोर मुगैनानै जायामोन मा बुस्थु बिलाइ लेथ्रा गानलेफोर रखमनो होनना। जायामोन आरो न औ। दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो एसे नोंथाङाबो आंनो फोरमायहरबाय आंबो नोंथांनो फोरमायहरबाय न नोंथां?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों औ।